ओं गुर मरनिं नोंथां।
औ आ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
दं बिदिनो जिरायनानै दंथय'।
औ
ओरैहाय
ब्रेकफास जाबाय गोजोन फुंबिलिनि?
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
औ ओ बे समाव मोनसे आयदाखौ लानानसो रायलायनो होन्नानै नोंथांनिसिम फन खालामनाय जाबाय।
औ औ रायज्लाय जागोन नोंथां। मा आयदानि सायाव रायलायनो नोंथाङा बुंदो।
ओ आं बेखौनो राय्लायनो सानदों। आथिखालाव माने गेलेनायखौ लांफाबाय थानांगौ आइजो माहारियानो हक एबा जोंनि हौवा माहारिफोरानो हक। आरो दानि लाइमोनफ्राबो गेलेनायखौ लां फायबाय थायोब्ला उम गावनि देहायाबो थिग थायो। आरो बेबायदिनो एक्सारसाइसबो जाबाय थायो नालाय आरो गथ' थायफोरखौबो सम सम एक्सारसाइस खालामहोनांगौ होननानै आं सानो आरो। दा आथिखालाव जों नुनो मोनो माखासे गथ' गथाइफोर बा लाइमोनफ्रा ओ एक्सारसाइस खालामनाय बारा नुनो मोनला। बिथांमोना न' सिङाव थानानै बेबायदिनो मबाइलनि गेमफोरखौसो बांसिन ओ गेलेनाय नुनसै आरो ग' दा बेफोरबायाददि मबाइलावनो न' सिङावनो नायनानै जुदि गेलेबाय थायोबा बे एक्सारसाइस जाया नङा होमबा एक्सारसाइस जानाय लोगो लोगोनो देहाया माने मा होनो गोग्गो देहा गोग्गो जानांगौआ माने जाहैला आरो दा आं सानो बिनिखायनो जोंनि गारजेनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव खोब नोजोर होनांगौ। दं आरोना मा न' सिङावल' दोनबाय थायोब्ला माने गथ' गथायफोरनि देहाया जाबायदि बिथांमोना ओ गोग्गो जानांगौमोन बेबायदि जाहैया आरो।
औ औ
न' सिङाव थानाय थाबाय थायोब्ला माने ओ मा होनो मानसिनि जिनाखि
औ
महर मुस्रि फ्राबो एसे माबा जायो आलादा जायो माने मा होनो? गुरै जायो। बडिफ्रा नङा हबा देहाया गुरै जायो माने जेरै नों एसि आव थाबाय थाग्रा मानसिफ्रा माबायदि जायो?
औ सान्दुं ओंखारनो हाया सान्दुं ओंखारानो हाया।
हाया दा बेफोरबायदि बिदियाव मालाबा समाव सान्दुं गोसा बाहेराव ओंखारनांगौ जायो। बा बबेबा थांनांगौ जायोबा बिथांमोना खोब माने खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ जायो सान्दुंयाव थानो हाया खामो आरो।
बे ओ बेरामजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बेबायदिहाय औ
खायसेया माने बेराम आजारबो माने सोम सहायनो हायैनि थाखायबो थैनायसिमबो थाङो आरो। खायसे खायसे सुबुंफ्रा माने मानसि गिदिरफ्रानो थैबावो माने हमनानै ला ओ बिथांमोना जायफ्रा इदिननो न' सिङाव थाबाय थायो। बा एसि जाबाय थायो माने बै थाला थाला बिलदिंफ्राव थाग्रा फ्राथ' बहा नों बाहेराव ओंखारबाय थानो ओंखारा नालाय दा बिथांमोना जेब्ला सानदुं गोसा सायाव ओंखारना लायो मालाबा माने गारि गुरा मालाबा समाव गैयि समाव बिथांमोना ओंखारना लायो। दा बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरखौ बेबायदि थैनायसिमहालागैबो जों खोनानो मोनो आरो।
औ नंगौ
दा साननैसो खोब मोनसे सानदुं दुं खावनाय बे सोलिगासिनो दङ। जोंनि आसामावनो हक बा गुबुन काउट्रियावनो हक बेबायदि दुं खावनायनि थाखाय अबबा अबबा जायगायावथ' माने गारि गुराफोरनि साखाफ्रानो आवलिलायनानै गलिलायनाय जादों आरोखि ना बै लाइट फ्रा माने आवलिनानै बे मा होनो? ओ टाउन सहराव थायोना मोनसे लाइट सिगनेल लाइट बै ओं सिगनेल लाइटा लामाफ्रावबो गलिनानै हायाव गोग्लैलायनाय बेबायदि जादों आरो ना सेन्देलफ्रानो
फिथाइजों आरो ना।
दा दुंथाजों सान्दुंनि बिदुंजों ओमफ्राय सेन्देलफोर ओरै गान नानै थाबायब्लाबो माने आदबफ्राव थाबायबा फुरा सेनदेलानो गलिजोब बलायनाय बेबायदि दुंखावनाय जादों आरोना बेफोरबायदि दुंखावनायनि थाखाय माने खोब सुबुंफ्राबो थैनायखौ जों नुनो नो मोनदों आरो दा थैनायनि जाहोना जाहैबाय बिथांमोना माने सान्दुंखौ बारा सहायनो हाया। मानि थाखाय हाया होनबा बिथांमोना न' सिङाव थाबाय थायोमोन माने सान दुं'आव बा ओंखारबाय थाग्रा मानसिया खामानि मावबाय थाग्रा मानसिया सान्दुंखौ गियाथ'
औ खोनादों
जेबो जाया बडिया माने स्किनबो जेबो प्रब्लेम जाया आरो बेराम आजारबो जाया खिन्थु जायफ्रानोखि न' सिङाव थाबाय थानायफ्रा खेबसे फोथारफ्राव ओंखारबाय माने बिराद गोबावजों बिराद बोसोर बोसोरनि उनाव होनबानो बिथांमोना प्रब्लेम जागोन आरो सोरबाबा हाइ प्रेसारबो जाहैनाय नो हागौ सोरबाबा बिगुरनि बेराम जानो हागौ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेरामजों नारसिन जांगौबो जानो हागौ आरो
जोङो औ नोंथां
दा गेलेनाय होनना बुङोबाथ' नों गेलेनाया थायोबा मोजां आरो माखासे लाइमोनफ्रा गेलेनायजों खोब जौगानो हाबाय गोबां गोजौ गोजौ गोजौ लेभेलसिम गेलेहैबाय नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल जोंनि बर' सुबुंफ्राबो गेलेहैबाय जेरै हलिचवरन नार्जारि दुर्गा बर' जमुना बर' अंकुजिथा बर' बिथांमोना बय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम गेलेनानै गावखौ देरहासार खालामनानै हारि आरो समाज हादोरखौ माने मुं खालामनो हाबाय मुंदांखा खालामनो हाबाय दा गेलेनाय बिथिङाव नोंथाङाबो माबाफोर बुंगोन नामा?
आंबो बेखौनो बुङो औ बेखौनो बुंनो सानोदि जेनेबा जोङो गेलेनाय खौ गाव गावनि दैलि जेनेबा सानफ्रोमबोनि हुदा बायदि खालामोबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैहाय देहानि थाखाय जिहेथु जोंनि एक्सारसाइस बेबो थाफाबाय आरो बेबायदिनो जोङो नाजाबाय थायोब्ला ओ जाय लाइमोना बा गथ'वा जा खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोजां मोनो बेनि सायाव ओ गावनि बिमा बिफा एबा गारजेना नोजोर होनांगौ जा सोरबाफोर जुदि गथ'वा बिदिनो फुटबल एबा जोलुरखौ गेलेनानै मोजां मोनोब्ला बेखौ बिदिनो गेले गेलेनो हो अब्ला बियो बेनि लाइफनि मोनसे माने प्रफेसनेल मोनसे माबा जाहैगोन आरो बे गाव गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो हानाय बा जिउ राहा मोनसे औ एम एन लाइफ होननानै बुङो नालाय बेबायदि मोनसे जाहैगोन आरो जायखिजाया खेलायावनो जा गथ'फोरखौ जों गेलेहोनो हायो आरो थिग बेबायदिनो एक्सारसाइस होननानै बुङोबा जोङो फुंफोरावहाय ओ गावनि गथ'फोरखौहाय एसे थाब सिखार होदो होनानै ओ लामाफोराव ओरैनो दसे थाबायग्लांहोदो खोब हायाबाबो आरो हासोआबाबो अब्ला जों मबाइल नोंथाङा जे बुंबाय गथ'फोरा मबाइल नायनानै सिङावनो थायो अब्ला बिदिब्ला माने मानसिनि देहायाव गुरै जायो नङा होमबा बेबायदियावहाय माने बेराम आजार जानायनि गोबां माने चान्स थायो सुबिदाया थायो बिनि थाखायनो जोङो बे मबाइल नायनाय समावहाय जों गथ'खौ एसे एक्टिभिटलि माने देहानि एसे एक्सारसाइसखौ खालामहोयोब्ला बा लामाफोराव लांनानै थाबायहैयोब्ला एसे खारहैयोब्ला बारलौ होयोब्ला औ आरो नों जुदि उन्दै गथ'फोरखौबाबो आरो ना स्नि दाइन बोसोर बैसो सोनि गथ'फोरखौ लानानैब्लाबो माने गोजानाव बिसोरखौथ' गेलेहोनो मानो हेंगारहरनो हाया नालाय बिमायानो गावनो थाफानानै बा बिफाया थाफानानै गथ'खौ एसे गेलेहोनाय माने बेफोरबायदिखौ खालामोबा गासैबो ओ गारजेन बा नोंथांमोना होमबानिया माने एसे जौगानाय। खौबा मोजांखौ नुनो मोनगोन आरो आरो खेलानि फारसे जि गेलेनांगौ बेखौ। ओ जोंना बि बिफाफोरा जुदि गथ'फोरखौ बुंहोयोब्ला बा खोना होयोब्ला बिसोरबो। निस्सय गोसो गुदुं जानो हागौ जे बे खेलाखौ गेलेनानैबो जों नोंसोरो बेबायदि मुं। दांखा सुबुं जानो हागोन बा उनावहाय सासे जाफुंसार सुबुं जानो हागोन हागोन बेबायदिहाय मोनसे मटिभेसनेल होयोबाथाय माने सासे गथ'वा माने गोसोआव एसे दुंखांनाय फैगोन आरो। बेबायदिब्लाथाय बिदिनो नोंथाङाबो एसे औ।
नों बुंनाय थों माने मानसिनि ओ जिउआव। गेलेनाया थायोब्लाथ' मोजां आरो गेलेनाय गैयाबाबो इन्ट्रेस्टेद गैयाब्ला माने। एकसारसाइसखौ खालामनांगौ आरो माने नोंनि गोलोमदैखौ गहोनांगौ आरोना। गोलोमदै गहोनाय लोगो लोगोनो बे गोलोमदैजों माखासे सिंनि गेसफोरा। बेराम आजारफ्रा एसेबाबो माने बाहेरायाव ओंखार बोयो होननानै बेखौ डक्टरफोरा बुङो आरो जों मोन्थि मोनो आरो। माने बेनिखायनो जों सम सम गोलोमदैखौ बहननांगौ
औ।
गोलोमदै जों मानसिनि गेसफ्रा गयो आरो जाय गेसानो गोलोमनाय लोगो लोगोनो। जेनेबा जों मोनामनायबो मोनखायो नालाय एसे बे जाबाय मानसिनि देहानि सिंनि गेस जों जाय आदारफोरखौ जायो बे। आदारफ्राव गोबां रोखोमनि केमिकेल। फोरबो जोंनि सिङाव जोंनि बडियाव हाबलाङो नङा होमबा बे बडि सिंनि। केमिकेलनि बुस्थुखौ जों जुदि दिहुननांगौ जायोबा मा खालामनांगोन जों एक्सारसाइस खालामनांगोन। एक्सारसाइस खालामब्ला मा जायो बै हायनायनि। जिनाखि गा गेस मेडिसिननि ना मेडिसिन बुंबाथ' फ्राय गेसानो गोजा आरो। आरोना बैहाय माने। आ मानो होनबब्ला नोङो बबेबा मुलिखौ जायोबा नों खोब मोनसे बोरैबा मोनोना खायसे खायसेथ' गोखैबो जानोबो हा हाया। मानो थाखाय जानो हाया होनोबा बेहाय मोनसे गेसबो थादेरो माने मेडिसिन माबाजों लोगोसे आरो बे बुस्थुवा गोरान नालाय। गोरान दा बिनि थाखायनो। होमबा बैफोर बुस्थुखौ जों मालाबा समाव जों जायो बा आजिखालिथ' फ्राय मैगं थाइगंफ्रा मेडिसिन आरो बेफोर मेडिसिन खौनो जोङो बै मैगं थाइगंफोरखौनो जों जानांगौ जायो। बा उदै सिङाव जोंनाव थायो बा उदै सिंनिफ्राय जोङो दिहुननांगौ जायो ब्ला हमना ला नोंथ' उल्टि खालामनानैथ' नों दिहुननो हा हाला नङा हामबा अब्ला गेखौ जों बोरै दिहुनगोन? बेफोरबाय बिदिनो जों एक्सारसाइस खालामनानै जो गेलेनानै ओ बा जों रानिं खालामनानै बा जोङो हाथ्राबाबो नों दहाय बुंनाय बायदि माने जगिं खालामनानैबाबो बा जोङो लासै लासै खारनानैबाबो
औ।
थाबायनानैबाबो नोंनि देहाखौ जों राफोद खालामना हायो आरो माखासे सिंनि गेसफोरखौ बेराम आजार। आ जायिनि थाखाय जोङो। बाहेरायाव दिहुननो हायो आरोना बेफोर बायदिनो मोनसे आ। एक्सारसाइस एबा गेलेनाया थानांगौ होननानै आङो सानो आरो मानसिनि जिउआव आरो बेफोर बादि थाब्लासो जोङो
औ बेराम आजारनिफ्राय औ आरो बेराम आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हा हागोन खायसे बेरामनि थाखायफोरनिफ्राय जोङो भुगिनांनायनिफ्राय माने मोगा मोगि जानांनिफ्राय एसे जानगारावखौ जोङो थानो हागोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो बेबायदि जुदि ओ गासैबो सुबुं फोरानो बा मानसिफोरानो बेबायदि एक्सारसाइस खालामना नङा होमब्ला नोंथां।
खोब मोजां मोनबाय बे आयदानि सायाव नोंथांजों रायज्लायनानै ओ उन समाव मोनसे आयदानि सायाव जों रायलायबावसै।
औ नोंथां गोजोनथों।